हेलौ अ नोंथां खोनादो ना?
औ खोनादों मा खालामबाय दङ?
दङ'जिरायनानै ।
ए, सानजौफुनि सानजौफुनि ओंखामालाय माजो जाखो?
ओंखामा जाखांबाय नाजों मैथाजों
अ गोथाव सि मानि माथो । दालाय मा खालामबाय दङ?
दा अखा हागासिनो जिरायना दङ ।
जेबो खामानि मावनो हायाखै आरो अखा हानानै ।
उम गोदोर सार हादों नामा अखा?
औ एसे गोसाया नो ।
अ मा होनो नोंथां दाथ' दैज्लां बोथोरनि सा-सम
उम
दा नोंथांमोननिथिं अखाबो हाबाय दोङो जिहेथु खायसे खायसे जायगायाव दैबानाबो जाबाय दोङो । बेफोरबायदियाव नोंथांमोननिथिं आबाद फोर मावनो हादोंना हायाखै बेनि सायावनो एसे सावरायनोसै ।
अ अ अ अ सावरायजागोन ।
दे बिदिब्ला नोंथाङा एसे फोरमायनानै होग्रोदो ।
औ आबाद मावनायनि सायावनो ना अ जागोन दे औ । दायोथ' जोंनिथिं आबाद मावनाया मावनो हादों एसेबां माने एबार माने दैया एसेबां मा माने सिगांनि समाव अखा हाया आरो बां माबेबा समाव बांद्राया ना दैबानो जायोमोन नाथाय एबार दैबाना जानाय बेबायदिया जायाखै आरो नांगौ बायदिनो हादो आरो खायसेया दैखौ माने ओ सारनानैबो गायनाय जादों आरो । गायफ्राम जोब बायानो आरो जोंहाबो गायगासिनो माने जोबसिगोनानो आरो । दिनै नङाबा गाबोन जोबगोन ।
औ औ ओरैनोथ' दैबाना जायोबाथ' जों नि माने दा बायसायाव जायोब्ला आरो जोंनि जायगायाव खस्थ' जायो नालाय माने दैजों माइआ माने लोमोबा थांखांफिननायाव एसे गोब्राब जायो आरो गेजेर गेजेराव थ लुनाय बायदि जायो । गायफिननांगौ जायो आरो ।
औ औ
औ आरो दैयालाय नांगौ बायदि एसे एसे हाबाय थायोब्ला मोजाङानो जायो।
उम
दै एसे थायोब्ला आरो हाथाराब्लाबो माने हाफोरा गावस्रानानै माने बायदि जालायो आरो बायदि जायो माइफोरा बिनिखायनो औ नांगौ जायो आरो गायथ'आबाबो जाया खिन्थु हाबालाय आरो हाबाय थायोना बेबो एसे
औ औ
दा जों औ माय आबाद मावनाय
गोबां गोदोनि बायदि माने आथिखालिथ' गोबां सोलायनाय नुसि जै माय आबाद मावनायखौ
गोदोथ' जेरैबायदि औ मोसौजों नांगोल जुंगाल लानानै हालेवनायखौ दायोथ' नुनो थांलिया। गासैबो ट्रेक्टरजोंनो हालेवनायखौ नुसै। आरो माइ हान माइ गायनाय मेचिनफोरखौबो नुसै आरो माने मानसिनि माबाखौनो नांलाया मानसिनि दायो मेसिनानो गासैखौबो मावनाय जाबाय जेनेबा बे माइ गायनायाव समावबो खायफाया लाबोयो आरो माइ हानायावबो बे गोथारावनो हाखानानै नानाय आरो गायनाय हानायनिफ्राय लानानै बेबायदिनो दायोथ' जों गामियाव आरो माय गायनाय मानसिफोरनि अनजिमायाबो गोबां खम जालांबाय आरो ओ जिराबा खामला मोनो बेखायनो गुबुन जायगानिफ्राय लायनांगौ जायो माइ‌ गायनायफोरखौ जेनेबा लायनायनि थाखाय गारि भाराफोरखौबो हरखानांगौ जायो बेबादिनो गोबां
माने गायनाय समाव एसेखायनो लेट जायो आरो मानसि मोनैनि थाखाय जोंनि गामियाव बा हेव
उम औ खोनादों
औ औ ओरैनोथ' जोंनि गामियाव माने गोदान गोदान आबाद मावनायखो गोबां नुनो मोनसै आरो दायो माने माइफोरनि मुंफोर
गोदानथ' माबा ओ गोदोथ' रन थ बाहादुर बेफोरबायदि बांसिन नुयोमोन दायोथ' गोबां गोबां गुबुन गुबुन आबाद मावनायखौ नुसै आरो नामफोराबो जेनेबा अनामिका दङनो बेनिफ्राय बन्धुराम नामा बे बेफोरबायदिबो गायनायखौ नुनो मोनसै आरो जोंनि जायगायाव।
औ
औ आरो माने आरोबाव माने सबकारफोराबो माने माइ माबा हरो ना ओ माइज्लि बेफोरखौबो गायसै आरो आरो बे माइ क्राजोसा बेफोरखौबोथ' मागो फोराव माने फिथा सुराय जानो थाखाय गायनायखौ नुयो।
औ आरो औ बेबायदिनो गायो आरो माइफोरखौ जोंनि जायगायाव आरो। माने जायहा गोबां हा दङ बिसोरथ' फाननो थाखाय आरो जाय माइया माने एसे इयथबो थायो ना खायसे माइआ खायसे माइ ओरैजोंनो थायो। थाखाय गोलोर जानाय माइखौ गायसै आरो जानो थाखाय बेलेग गायोब्लाबो
औ औ।
औ औ। औ नोंथांमोन औ
ओमफ्राय नोंथाङा बेफोरबायदि माइ गायखोबायनाा दुब्लियाव थांनानै
अ अ गायफेरबाय मानो होनायास आनो माने सिगां उन्दैनिफ्रायनो माने ोाव थांखानाय हुजादोंमोन आरोन्द ज' ओरैनो बेसेसेबां गायनो रोङामोन अब्लाबो थांनानै थ माने थायो आरो खिन्थु जेब्लनिफ्राय एसे हानाय हिसाबै गायो आरो माइ
औ औ।
बो गायो मालायनियावबो गायो बिदिनो आरो माने दैज्ला समाव माइ गायनानै माने गासैबो गामिनि सुबुंफोरा सटारावनो थाहैजोबो नालाय मोजां नाङो आरो।
उम।
माने गामियावनो गामियाव मानसिफोरखौ नागिरबा मोननायनि नङा खथारावसो मोनगोन बेबायदि जायो आरो।
उम।
औ नोंसोरनिथिं गायखांजोब्बाय ना माइफोरा
जोंथिंबो दासान्दि आधाख गायफ्राम जोब्बायानो होनजायो। मानो होनोब्ला एसे अखानि दै मोनहांबानो माने हाल जुरिजेननाय जायो आरो जोंथिंबो माने आथिखालावथ' आरो गासिबो फार्स गोदोनि समाव आरो गोबाव सम सम लायोमोन गायनायफोरा खारन मोसौजों हालेवोमोन नालाय दा ट्रेक्टरजों हालेवनाय जाबाय नालाय बेनिखायनो बहुद थाबनो माने गायखाङो आरो। आरो जिहेथु हाजिरा खामलानिबो खम जाबाय माबा खामानि मावनायफोरा बेनो। ओमफ्राय जिखिनि साननै सानथामावनो माने नां हा बुरजाब्ला रुवानिफोरखौ बुरजा लानानै गायनो नागिरो। ओमफ्राय खेबसे सानसेयाव बा साननैयावनो ओमफ्राय जायफोराथ' खम हा दङ बिसोर आरो बे बदल गायलाबायो आरो गाव खाथि खाथि न'निजों
अ अ।
बदल गायलाबायायनानै फोजोबो आरो ।
अ अ। नोंथाङा ओरैनो आबाद माइ मावनायनि माबाफोर खामानि मावफैबाय ना ज ब आलि जानाय गोसबायदि
दाथ' थांनो फोथाराव थांनाय जाथ'दिया खारन दा न'निफ्राय एसे गोजानावबो थानाय जाबाय जिहेथु ओमफ्राय गोदो उन्दै समाव थाङोमोन आरो बिओरैनो खाथि खालानि जोंहाथ' ओरैनो माइ गायनाय जाखाया न'आव गायखाया ओमफ्राय खाथिनिनो आयं मोनहानाव बा आनैमोनहानाव थाङोमोन आरो गायनो गायनायजों माइ गायनाय ओमफ्राय आरो खोथिया फुनाय बेफोरबायदिनो आलि दान्नाय बेफोरखौ उन्दैयाव मावदोंमोन दाथ' मावनाय जाबा जालियानो होनजायो थांनोनो मोना फोथाराव बेयाव गायनो मोनदों आरो ओमफ्राय खोथिया फुनोबो मोनदों ओमफ्राय आलि दाननोबो मोनदों खिन्थु हालेवनो मोनाखै आरो मानो होनबा जों जेब्ला एसे गोदोर जाफैखायो अब्लानो माने एसे हालेवनायाव मोसौनि हालेवनाया एसे गैया जालांखालांनो हमदों आरो ट्रेक्टरजोंसो बेनिखायनो हालेवनायखौ मोनयासै बाखि आलि दानाय खुथिया फुनाय ओमफ्राय रुवानिफोरजों गायफानाय एसे एनै बेखौ मोन्दों आरो नोंथाङा माइ गायनो थाङोब्ला फोथाराव ना हमनानै बा खांख्राय सननानै बेफोर जा रंजानाय मोनदोंना मालाबा
अ अ मोनदों मोनदों औ औ औ जोंथ' फोथाराव माइ गायोब्ला जेनेबा एसे सानदुं जायोब्ला बे दैफोरा दुंनानै माने सानदुं बुसोर नाफोरा जैयोना बा आरो माने ट्रेक्टर एवनानै होयोब्लासो नाफोरा माबा खाङो जायखाङो बेफोरावबो माने जों गामियाव माने मोनसेलि फोथाराव माने जोंना खाथियावनो बेयाव माने ए दब्ला गासैबो ग गामि हिाबफोरसा गथ'फोराबो मोने जेखायफोर जों नङाबाबो सान्रिफोरबो लाना फै आरो गोबां ना मोनो आरो बेखौ हमनो मोनदो आरो ओरैनो खांख्राय खन'नायफोरखौ गोदो मोनदोंमोन दायो माने दा खनावा जायाखै गोदो जोङो मोनै उन्दै समाव बेबायदिनो एसे दै माइ गायनायाव माने आदैफोराथ' एसे गोरलै गोरलै जायोना बेफोर माने ओमफ्राय बे हुरना थानायखौ सिनायो नालाय खांख्रि आथिं थानायफोरखौ बेफोरखौ सिनायनानै खांख्राय खनायमोन आरो आरो बेबायदि दैबानफोर दैबानफोरनानै जेनेबा ओरैनो माबा सिाफोरावबो माने दुब्लिफोराव
उ
ओरैनो औ थाबाय माबानो ओंखारना थानायांनायफोरखौबो नुनो मोनगोन आरो आरो नाखौबो बे गुरनो मोनदों आरो बेबायदिनो सानज्रिफोरजों बारांनो मोनदों आरो बे मा होनो खोनादोंना
खोनादों खोनादों औ खोनादों
अ नोंथाङाबो हरफिननो मोनबायना नााबो हमनो मोनबायना
ना हमनो मोनदों ट्रेक्टर गोदेरजों जेब्ला एसे गोथौ हायाव हाल हेवो ना बेवहाय सानद्रिजों हायखांनो मोनदों आरो
ओं ओं।
बिदिनो ना मावा ना फिथिख्रि सेंना बेफोरबायदिखौ दोंमोन ओ जेखायजों बेफोरजा गुरफेरनो मोनाखै। आरो सम सम सम सान्दुंङा बारा दुङोब्ला जिहेतु नोंथाङा होनदोंमोन ओ दैया गुदुं जायोब्ला ना फिथिख्रिफोरा माने जिङाव फैनानै आरो मालाबा दैनि गरम दुंनायजों थिफुजोबना थायोना बे फोरसाहाखौ हमनो मोनदों आरो।
जालायनानै बिदि आरो
उम।
न'आव सोलायो जेनेबा ओ खोथाफोरा माने एसे औ।
औ।
माने ओरैनोथ' मोजां नाङाब्लाबो माने होनबा मोजां नाङो आरो गोबांनि
औ औ।
औ औ ओ बे मोजां नाङो आरो।